औ नोंथां खोनादों ओ। गोजोन सावनजौफु नोंथांसिनिसिमबो। ओरैनो नोंथाङा मानि थाखाय रायजलायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां?
दा नोंथां जेन'बा जोंनि गेजेरावथ' आथिखालाव गोबां रोखोमनि इन्टारनेट मबाइल लेपटप ओंखारबाय बियो जोंनि समाजाव बा जोंनि गथ'फोरनि गेजेराव मा बिहोमा होदों बा मा गाज्रि लाबोदों बेखौ सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथाङा सावरायजागोन नोंथाङा फारमायग्रोनानै होनो होग्रोबानो जाबाय नोंथां नों नोंथांनि उन उन आं फोरमायलांसै नोंथां जागोन ना?
औ जागोन दे नोंथां दा आङो गाज्रि बिहूंखौनोश्रहोनसै नोंथां नोंथाङा मोजांखौ होनबानो जाबाय।
जागोन नोंथां।
दा इन्टारनेट मबाइल लेपटप बियो जोंनि गेजेराव मोजांखौथ' लाबोदों। बुंनो हायो मोजांखौ बांसिन लाबोदों बेखौ बुंनो हायो। नाथाय माखासे गथ'फोरनाव गाज्रि गोहोमबो गोलैदों आरो दा गाज्रि गोहोम मोनोब्ला ओ बेनो जे दा गाज्रि गो मा जोंनाव गोबां दङ जेरै बुं आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोंहा गथ'फोरा जेन'बा ओ लेखा फरायनो बा जेन'बा माबा खालामनो बिसोरो मा खालामो ओ मबाइल इन्टारनेट लेपटप बिदिखौ बाहायो आरो दा बेयाव बिथांमोना फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरखौबोथ' बाहायखायो वाट्सएप बेफोरखौबो बाहायखायो। नाथाय ओ बिसोरो मा खालामो जेन'बा नोंगौ जेन'बा फोरोंगिरिफोरा आथिखालाव जोंनि फरायनाय मा खासे ओ फिननाय सोंनाय बा माखासे फरायनांगौ गोनां बेखौ जोंनोो वा्सएपफ्राव हरनानै होयो आरो ग्रुपफ्राव। दा दा बिदिनो जेन'बा बैफोराव नोंथां बे सासे फरायसाया जेन'बा वाट्सपाव हाबनानै बिदिनो ओ जेन'बा फरायनो गोनांखौ लानानै फरायबाय दा दसे समाव सोरबा लोगोआ माबा मोनसे ओ मोजां भिडिअ' माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ' बा माबा मोनसे ओ मिनिनाय भिडिय' बेफोरखौ हरगोन आरो दा फरायनाय समाव बै लोगोआ बिदि हरबाय थानायाव बिथाङाबो माबा मोनसे होनहरफिनगोनबा बिदिअ। आ मोजांथार बा माबाथार दंबावो नामा बिदि होननानै सोंलायहरगोन आरो दा बिदि सोंलायनाय माबालायनायाव मा जायो जेन'बा बिथाङा बिदिनो लोगोजों बिदिनो एस एम एस गेलेलायगोन बा बेयाव माला माला समा थांगोन बेखौ बिथाङा ओ थालखौ मोननाय नङा आरो दा बेबायदियाव जोंना गथ'फोरनि फरायनाय समा नस्थ' जायो जायखौ बिथांमोना ओ हमनो हाया। आरो बिदिनो जेन'बा ओ अनलाइन गेमफोर गेलेनाय आथिखाललिथ' आजिखालि जेन'बा गथ'फोरा ओ गेमखौनो औ बै खेलाफोरखौ मा ओ फोथारफोराव फोथारफोराव गेलेला आरो फोथारफ्राव गेलेला माने जोङो ओ मा खालामनाय नुनो मोनसै आजिखालि जों गामियाव गथ'फोर मेरला नुब्लाबो जोङो फोथाराव जोङो गथ'फोरखौ नुला। मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा आजिखालि गबाागाव मबाइलावनो मा खालामनो मा गेलेनो गोसो गेलेनो मोनजोबसै नोङो मबाइलावनो दाब्लिउ दाब्लिउ इबो गेलेनो मोनो आजिखालि नों मबाइल नो आजिखालि बल क्रिकेट बेफोरबायदि गाससिबोखौ गेले मोनजोबो आरो दा खायफा गथ'फ्रा चेस गेलेयो चेस गेलेनाया मोजाङानो जेन'बा जोङो सेसाथ' जोंना एखेयानो जायो जोङो मोगथाङाव गेलेनाय मबाइलाव गेलेनाय सेसआ एखेयानो दा बेयाव जों सेसफोरखौ गेलेयोबा जोंना मेलेमा गोख्रों जायो बेखौ बुंनो हायो नाथाय बे बांद्राय गेलेयोबा जोंना मबाइ मोखां मेगन मेलेम बेफोरो जोंनाव खानाय मोनो बा जोङो बेफोरखौ जोंनि मेगनफोरा गाज्रि जानायनि सम्भना दङ दा बेबायदि बिदिनो जेन'बा बिदिनो गेले गेले गाबोन एसे गेलेयो दिनै एसे गेले गेले गेलेनानै जोंनाव सर' जायो आरो आरो बे सरायानो सर'आनो माबायाव फैयो हुदायाव फैयो दा आंनिथ' टाइमाव बिदि गेलेयो एथ' टाइमाव बिदि गेलेयो होननानै बिदि गेलेनानै जोंहा समाया नस्थ' जालांजोबो आरो बेफोरबो मोनसे जोंनि मबाइल इन्टारनेटनि मोनसे गाज्रि गोहोम आरो दंबावो जेन'बा जोङो बांद्राय फेसबुक इन्सटाग्राम नायनाय दा बेयाव जोङो बांद्राय जों नायबाय थायोब्ला जोंहा जेसेबां नायलां एसेबां जोंनाव गोदान गोदान सोरनिबा माबा मोसानाय सोरनिबा बिदिनो नांलायलायनाय सोरनिबा दावराव बेफोरबायदिखौ नुबाय थायो आरो दा बिदिखौ नुबाय थायोबा नुबाय थायोबा मा जायो जेन'बा आं बिदिखौ नायबाय थानो मोजां मोनखायो आं नायबाय थागोन मागोन बिदिनो नायलायबाय थायो आरो दा लोगोफोरजों सेयार खालामलायगोन लोगोफोरनो हरलाय लायगोन दा लोगोफोरजों बिदिनो मिनिलायगोन माबा रंजालायगोन दा बिदियाव मा जायो जोंहा समाया ओरैबायदि नस्थ' जायो गथ'फ्रा माला माला सम थांदों माला माला सोरांदों माला माला मोनादों बेफोरबायदिखौ थाल मोना आरो दा बेनोसै जेन'बा जोंनि गेजेराव इन्टारनेटआ बेफोरबायदिनो गाज्रि गोहोम लाबोदों दा बेल' नङा दंबावो जोंनियाव माखासे जुवा गेलेनाय दङ जोङो मबाइलाव बेंक जोंनि बेंक एकाउन्टनि फैसा सोनानै जोङो जुवा गोलैयो नोंगौ थिग जोङो एखम्ब समाव मोनो एखमबा समाव थैयो दा जोङो मोननाय समावल' खुसि नाथाय मोनै सम समाव ओरैबायाददि दुखु जानांगौ जायो मानसिया मा होनना बुङो जेन'बा नोंथांनाव राङानो गैखाला जुदि जेनेबा नोंथांनाव बाजौ रां दङ बाजौ राङाव नोंथाङा मा आं बिजों
लाबुफिनगोन होनना थैगोना दा बेफोरो जोंनि मेलेमाव मोनसे गाज्रि साननाय लाबोयो आरो जोंनि देहायाबो नस्थ' जानानै जोंनि
गेजेराव बेफोरबायदि माखासे गाज्रि गोहोम लाबोदों मबाइल इन्टारनेटआ दा मोजाङाथ' मोजाङाबो अनेक मोजां दङ जायखौ जोङो बुंनो हायो हायो दा नोंथाङा आंनो बे इन्टारनेटनि मबाइलनि माखासे
औ औ नोंथां नोंथाङा जेनेबा जों जोंनि गेजेराव एबा जों सुबुं माहारिया मबाइल फन बाहायनायनि गेजेरजों मा मा मा होनदों बेमार आजारफोर एबा दुखु- सुखु सुखुफोर जोङो सहायनो गोनां जादों बिनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां आं दानिया मोजांनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों आरोना जोंहा मबाइल मबाइल इन्टारनेटनि सोमोन्दै मबाइल इन्टारनेटथ' जोंनि थाखाय बुहुत मोजां जानानै फैदों आरोना जोङो सिगांनिखौ नायहरोब्ला जोंहा दानिया बुहुत गोरलै एबा इजि होननानै जों बुंनांगोन गोदोहाय मा जायोमोननो माने सासे सुबुंनो एबा सासे सुबुंखौ खौरां लानो थाखाय जोङो लाइजामनि गेजेरजोंसो जों खौरां लानो गोनां जायोमोन आरोना गोदोहाय बैयो खौरां लानाया जाहैबाय जोङो रायलाय लाइजामखौ जे मानसिनो लिरदों बेलाय मानसिनो लिरनानै जोङो सासे मानसि हैगौ हैनांगौ आरो ना जे सासे मानसियासो बै सासे मानसिनि हैगोन बेफोरबायदि आरो ना बैबायदियाव मा होनो सोर एखमबा अखा सिजाबाय एखमबा गोलोमदै सिबाय एखमबा मा होनो? अबावबा गलांबाय बेफोरबायदि जानानै फैयोमोन आरोना जेरै जोङो बेयाव माखासे लाइजामा हरनांगौ बै समाव बिसोरो मोनहैयैफोर जायो आरो ना नोंथा। आरो मा होनो बै-बैसिम मोनहैनांगौबा सानथाम सानब्रैबो लानो हागौ आरोना बेनि थाखाय गोदोहाय गोरामोन खिन्थु दा इन्टारनेट फैनायनि जोहै जोङो जोबोद मोजां जानानै फैदों होननानै जों बुंनां गोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सासे मानसिखौ खौरां लानो थाखाय जोङो मोनसे फन कल हरबानो जोङो रायलायहरनो हायो ओइ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ? दायो औ आं माबा खालामगासिनो दं बैफोरबायदि रायल्लायनानै एबा मोजां गाज्रि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो हायो आरोना नोंथां। आरो दंबावो बेजोंनो लोगोसे जेरै जोङो भिडिअ' कलनि गेजेरजों जोङोबो जोङो गुबुन गुबुन देश एबा गुबुन हादोराव थाहैनायखौबो जोङो बिथाङा मा खालामदों बिनि सोमोन्दोयै एबा बिथाङा मा खालामगासिनो दं बेखौ जोङो नुहरो आरो ना मेगननि गेजेरजोंबो। जोङो इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जादों जेरै जों बुंनो हागोन जोङो माबेबा मोनसे जोङो फाइल एबा माबेबा मोनसे जोङो गोनांथार जोङो मा होनो डकुमेन्टफोर हरनो थाखाय जोङो मा होनो मबाइल नि वाट्सापनि गेजेरजों जोङो खेबनानै जों फाथायनानै हरनो हागोन आरो दा बुंनो हाबावगोन जेनेबा जोङो गोदोनि समावथ' जोङो फैसा लायोब्ला जोंहा सिखाव दाखायदा बारा रां नुनो मोनोमोन। मोन आरो दा नुनो मोनला आरो ना बेफोरो जोबोर खम जानानै फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगोनो जोङो मबाइलावनो फैसाखौ जों लानो हायो नाम्बार हिसाबै जोङो जेनि जे नोंनि एकाउन्टखौ नोंनि मबाइलाव मोनसे एपनि गेजेरजों जोङो लानानै बै सासे मानसिनो जोङो ट्रान्सफार खालाम हरनो हायो ना। बे ट्रान्सफार खालामनायाव बैयो सासे मानसिया मोनहैनो हायो आरोना बेफोरबायदि जोङो एबा जोङो फैसा हैनांगौवा जों नांगौनि गोनांथि गैला आरोना नोंथां जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों एबा मबाइल फननि गेजेरजोंनो जों हरनो हायो आरोना नोंथां आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो आरो गोबां मोजां मोजां दंबावो आरोना नोंथां जेरै जोङो ओ मा होनो इउटुबफोर बे इउटुबफोराव जोङो माखासे मोजां मोजां ओं फोरोंगिरिफोरा गावसिनि फोरोंनायखौ एबा गावसिनि रोंगौथिखौ फोरमायनाया फोरमायनानै एबा भिडिअ' खालामनायनि गेजेरजों इउटुबाव हगारबाय बे हगारनायाव जोङो माखासे मोजां मोजां गिदिर गिदिर एगजामफोरखौ जोङो होनो हायो। बोरैबा फोरेखाफोरखौ जों होनो हायो आरो ना नोंथां। बुहुमनि बयनिखुइ देरसिन एग्जामफोरखौबो जोङो एगजाम होनो थाखायबो जोङो मा खालामनांगौ?
नांगौ माने जोङो सोलोंनानै लानो हायो जों इउटुबनि गेजेरजोंनो आरो ना नोंथां जोङो जेनेबा इउ ए पि एस सि होयोबा जोङो इउटुबाव माखासे जोङो फोरोंगिरि मोजां मोजां फोरोंगिरि बैफोरनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो माखासे नट्स फोर एबा
उम
फोरोंनायखौ जोङो आइडिया लानानै जोङो फरायनो हायो आरो बिजाबफोरखौथ' जों बायनांलानो होननांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा इन्टारनेटावनो गुगोलफ्रावनो जोङो मबेइल मबेइलावनो जोङो सार्च खालामबानो रग' रग' फैजोबखासै आरोना नोंथां गोदोनि समाव लेखाखौ जोङो लाबाबो ला लाख'लायनो हायामोन फाफ्लि उम फाफ्लि गोदोना रुबायला लांलाय लाङोमोन आरोना सिम थाङोबा एबा बेगफ्रा जिराय लाङोमोन खिन्थु दानि जुगाव जोङो बुंनो थांगोन मानो होननानै बुङोब्ला इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगोनो जोंहा लेखाखौनो लांनांगौ गोनांथियानो गैला आरोना जेनि जोंनि आंनि आखायाव साफा साफा मबेइल थाबाय मबाइलनि गेजेरजों जोङो मा बुयो मे जोंनि जोंनो गासिबो रग' रग'नो फोरमायजोबखासै आरो ना जेनेबा जोङो ओ गुबुन हादरफोराव माखासे ए जाथाय जादों बारहुंखा बारदों दै लोमदों सुनाामि जादों एबा बांग्रि मावदों, नङाबा गुबुन हादोरजों हादोर दावहा नांदों अबेबा बुहुमनां दंखा खावनाया माबायदि बेसे दावखोखो बेफोरनि सोमोन्दै जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो मोनथिजोबनो हायो आरो ना। बे इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जानानै फैदों। आरो दानि ङोनों दानि जुगावथ' जों बुंनो हागोन जेनेबा मोनसे न'खराव जोङो साबाफोर मानसि बा सुबुं अनजिमा थायोबा बे साबायावबो गंफा गंफा जोंहा मबेइल फन एबा स्मार्ट फनखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो जोङो बुंनो हाबावगोन जेरै जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो लुबैथारदों आरो ना नोङो। बे बे जायगायाव जोङो जोङो थांनानै फट' खेबनानै जोङो इ फेसबुकफ्राव इन्सटाग्रामफ्राव जोङो होनोब्ला जोंहा हो मा होनो बै जायगायाव जों थांनानै फट' खेबनांगौ जायोमोन आरो ना। खिन्थु दा नै बेबादियाबो फैबा य मा होनो बेयाव जोङो नैबेखौ आंनो नैबे खालामनानै हर आं नै उमुख जायगायाव दं आं ट्रेन सि ङाव दं आं प्लाइट सिङाव दं। बैफोरबायदियै जोङो मा होनो जोङो बुंनानै एबा लिरनानै हरनानै जों बै माने सावगारि एबा फट'खौ जोङो मोननानै जोङो मा खालामनो फेसबुक फ्राव जोङो हगारनो हायो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो गोबां मोजां मोजां फोर दं आरो ना जेरै जोंनि इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि सुबुं जिउनि राहा लामाया जों जोबोद गोरलै जानानै फैदों आरो। आ बेफोरनोसै नोंथाङां बुंनांगौआ नोंथां उननि समाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों दे बिदिबालाय।